हेलौ
हेलौ
औ।
खोनादोंना नोंथाङा आंनिखौ?
औ खोनादों खोनादों।
ओ नोंथांखौ आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
साबायखर।
नोंथांनि खबरा माबोर रै दं दासान्दि?
दासान्दि मोजाङैनो दङ।
अ बिदिब्ला मोनसे ओ आयदानि सायाव आंजों नोंथाङा गुवारै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि दोरोङारि जानाय आदार ओ जायखौ बर'आ सिगांनिफ्रायनो ओ मैहुर खालामनानै बा हमनानै जाबोदों ओ बै आदारनि सा सायाव आं नोंथांजों ओम एसे सावरायनो सानदों नोंथां ओ आयदाया जाबाय ना ओ बर'फ नाखौ माबोरै ओ हमनानै जायोबा ना नाखौ मा मा मैगंजों संनानै जायो ओ बै फोरनि बागै नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
ओ आंनि नोजोराव दा गोदोनिफ्राय बुङोब्ला ओ जोंना बर'फोरा जेनेबा गोदोथ' हाग्रा बंग्रायाव थाखायोमोन बयबो हाग्रा बंग्रायाव थायोमोन बा गोदो जेनेबा मिथिंगायारि दंफां लाइफांनिफ्राय। जं ओ जगार खालामनाय जायोमोन नङाबा आरो जेनेबा अन्थाइफोरखौ दानख'नानै जं खालामनाय जायोमोन बिनि उनाव। साखाथिनि दैमा दैसाफोराव थांनानै बिसोरो जेनेबा जंजों ओ सुनानै नाखौ हमनाय जायोमोन आरो ना।
नोंगौ नोंथां।
मानसिफ्रा नाखौ हमनानै गोदोथ' दानि गोदान मुगानि बायदि साराय थाव बेफोर थायामोन। बि गैयामोनब्ला गैयिमोनखाय जेनेबा नाखौ लाबोनानै अरावनो हांनानै जानाय जायोमोन आरो।
नंगौ नोंथां
बिनि उनाव दा गोदान मुगा हिसाबै जोंना मोनसे हुदा दङो हुदाया माने नेम बायदि आरोना जेनेबा बर' आइजोफोरा दैमा फुख्रि जेनेबा दंग' बेफोराव थांनानै ज' ज' थांनानै नाफोरखौ हमनानै लाबोनाय जायो आरो। जेनेबा हौवाफोर फोरनि बेलायावबो ओ जे सारनानै लाङिबोनानै एबा दैमा दैसायाव आखाइजों हमनानै नाखौ बुथुमना लाबनाय जायो। ‌
नंगौ नोंथां
दा नोंथांमोननि बेलायाव बेबादिना एसे आलदा
ओ नोंथांमोननि जायगानिजोंनो एखेआनो फ्राम बेनि अनगायैबो नोंथां ओ ना फोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगंजों बांसिन संनानै जानाय नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायदो।
दा आंनि मेगननि नोजोराव ओ जोंनि ओनसोलाव गुबैयै मुंदांखा होनोब्ला ओ मैस्था गोखैजों नाजों बे संनायखौ माने बयबो मोजां नाङो आरो माने बयबो बुंबानो खुदै गयो बेबायदि आरो।
मैथाजों नाजों संनायखौ बयबो ना नोंथां?
औ दा आङो संनायनि आदब खायदाफोरखौ इसेबां गोथौयै मिथिया बेनिखायनो नोंथाङा मिथियोब्ला नोंथाङा खोन्थाना होयोब्ला आं गोजोननाय थागौमोन।
अ ओ। ओ नोंथांनिसिम मिथिहोनो आं जा मिथियो बेखौ मिथिहोनो नाजागोन। आ ना हमनाय हुदा होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा सिगांनिफ्राय हमबोदों बा मैहुर खालामबोदों बे नंगौ। थारैनो नाथाय आथिखालाव आथिखालावबो बर' आइजोफ्रा ओ ना हमनाय हुदाया दङ जायफ्रा गामियाव थायो बिथांमोनहा बा बिथांजो मोनहा ओ गामिनिनो दैमा दैसा बा जाम्फै बा दंग' दंलायाव ओ जयै बा हानजायै बा गाव हारसिङै औवाजों बानायनाय आगजुफोरखौ जेरै जेखाइ खबाइ बेखौ लानानै बा दरा बा मुसारि बेफोरखौ लानानै दैमा दैसायाव ना हमनानै लायनायखौ ओ जों नुनो मोनो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंनि हालाम याव ओ हौवा मानसिफोरखौबो ना हमनानै ओ लायनायखौ नुनो मोनो। ओ बिथांमोनहाबो ओ औवाजों बानायनाय सेन, ख'खा, ओ लाङि आसा जे बैफोरबायदि मुवाफोरजों ओ दैमायाव थांनानै ना- हमनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायैबो आइजोफ्रा नाखौ हमनानै लाबोनानै ओह नांगौ बिबांनि ना-ना-नांगौ बिबांनि माखासे नाखौ ओ मिलायनाय ओ मैगंफोरजों सङो। ओ फार्स्टआवनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव मिलायनाय ना - जों मिलायनानै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गिबियावनो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो मैथा गोखैजों संनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं मैथा बांगाल, गुबुन फारसेथिं ओह अनला ओंख्रियावबो ओ जों ना फिसा फिसाफोरखौ होनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो गोबां मैगंफोरजोंनो ओ जों नाफोरखौ होसननानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ बेयाव ओ गुबुन मैगंजों जाजाया बा संजाया बेबायद- दि ओ नुवा गासिबजों मैगंजोंनो नाखौ जों गोथाव जानाय नुनो मोनो। नाथाय जोंनि हालामाव उम नाखौ ओ फ्राय बोजानाय नुनो मोनो आरो ओ फिसा फिसा नाखौ बाथोन देनानै जानाय बा थालिर बिलाइयाव ओ मेनानै अरखियाव सावनानै मेनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोर आरो गोबांद्राय ओ गोबांद्राय ना मोनोब्ला बर'फोरनियाव मोनसे हुदाबो दं जोंनि थिनानै जानाय जायखौ बर' आइजोफोरा गोबां खामानि मु - मुखुब जायोब्ला दैमायाव थांनानै गुरहैनो हाया जायो। न'नि खामानियाव नांथाबनानै बे - समावहाय माखासे ओंख्रिफ्राव ओ होनानै जानो थाखाय नाखौ फोराननानै थिनानै दोनो।
औ।
ओ बेफोर थिनानै दोननाय ओ नाफोरखौ सबाय, बा थारुन ओ जिखुनु जाया ओह ओंख्रिफोरजों गोथाव संनानै जानाय ओंख्रै गोथाव संनानै जायो ओ मिलायना ओंख्रिफोरजों बेनि अन अनगायैबो आरो बर'फोरनियाव मोनसे ओ हुदाबो दङ ओ नाफाम होनो जायखौ नोंथाङाबो बेनि बागै
औ मोनथिगौ मोनथिगौ मोनजानाया मोनजाफेराखै आं।
अ नंगौना नोंथां। आ नाफामखौ फ्राय ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां ना मोनोब्ला बानायनाय जायो। ओ खि बे नाफामखौ ओ बानायनो थाखाय गोबां हाग्रानि मैगं मैलानि गोनांथि जायो। ओ नाखौ गोबाव सम बा सान द' सानसो ओ गोरान फोराननानै बेखौ उवालाव ओ देनाय जायो। थास' बग्ला ओ मोन गाम्बारि बायदिसिना हाग्रानि मैगं ओ मोनब्रै मोनबा जादसोनि हाग्रानि मैगंखौ होनानै ओ बे नाखौ दोखो दोखो देनाय जायो उवालाव गुन्दै खालामो आरो बेनि उनावहाय औवा हासुं बा भयाम जायखौ जों बाजाराव मोननाय जायो बे बयामावहाय ओम गुन्दै जानाय नाखौ सोनानै दोननाय जायो बेबादिनो,
ओ ओंखाम, संग्रा इसिं नवावहाय बेखौ ओ आथालाव ओ आलायनानै दोननाय जायो जाहा थे थाम्फै बा बिदै सोमजि या बेनि थाखाय बेखौ अर अर सुग्रा अरदाबनि गोजौआवहाय थिखांनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला, नै दान बा थाम दान जायो अब्ला बे नाफाम, खौ संनानै जानाय बा जों थास' बिथुरि बा थास' बिबार बायदि ओंख्रिफ्राव होनानै एबा बाथोन ओम संनानै नाफामखौ जानाय नुनो मोनो ओ नाफाम सङोब्ला ओ बुंनो थाङोब्ला, ओ ओ जोंनि न'खराव संदोंब्ला बा जोंनि गामिनि गासै ओ खाथि खालायाव थानाय ओ न'खरफोराव मोदोमो होननानै जों फोथायो नोंथां, ओ बेयो मोनसे ओ जोबोर गोग्ग गोग्गाथाव आरो आथिखालाव जों नाफामखौ, ओ खोनानो मोनदों ओ जे, तेक मोनबाय होननानै नोंथाङाबोथ' खोनानो जानांगौ बा मिथियो जानांगौ, ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफामखौ माबो यै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंहा नाफामनि बागै एसेबां गियान गैया नाथाय आं मोनसे सोंथि फैयो आंनाव नाफाम होनोब्ला, जेनेबा नाफामखौ जोंना बर'फोरा, गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन अब्ला नाफाम बानायनायनि ओ जेनेबा गुबै जाहोन एबा बिनि ओंथिया मा जेनेबा ओंथि दङोबा ओंथिया मा मा जाहोननि थाखाय बनायो नोंथाङा मिथिगोन नामा?
नंगौ नोंथां,
उम
ओ बिनि अनगायैबो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओ ना फिसिनाय न'खर न'खर फुख्रि बानायनानै ना फिसिनायनि आदब खायदाफोर ओ दङना गैया नोंथां, आरो बे फुख्रि बानायनानै ओ ना फिनायनि गेजेरजों मोनसे न'खरा थांना थानाय बा फालांगिनि, राहा खालामनो हायो ना हाया नोंथाङा एसे बेनि बागै बरनायनो हागोन ना?
ओ जोंनि ओनसोलनि बागै बुङोब्ला जोंहा गामियावनो मोनसे फुख्रिनि कमिटि दंखायो, ओ जोंनि गामियावहाय जेनेबा नै बिगा नै बिघायै ओ मोनबा फुख्रि, दोङो आरो रायजोनिनो, दा जोंनि, जोंनि गामिनि जेनेबा रायजोफोरा जयैनो बेयावनो बयबो जयै नाखौ फिनाय जायो बेनिफ्राय जेनेबा गामिखौ जौगाहोनायाव रां रुफा होनाय जायो आरो ओमफ्राय जेन'बा न'खर न'खर बुङोब्ला न'फ्रोमहाबो जोंहा माने जोंनि गामियावसे खरसे खरसे हाखर थाखायो आरो जेनेबा गाव न'आव जानो लुबैबा सारनानै जेनेबा माबाना लां खानानै जायो बेबायदि सोलियो आरो
अ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय थिनानै जानाय हुदा दङ ना गैया
औ दङ जेनेबा दैज्लां बोथोरावथ' माब्लाबा माब्लाबा दैबाना जायो दैबाना जायोब्ला गोबां ना फिसा फिसा मोननाय जायो बे ना फिसा फिसा मोननायखौ जेनेबा बुरजा मोनबाथाय जाग'नो हायाबा जोङो नाखौ खिनाय जायो माब्लाबा जों सान्दुं गैयाबा अरावबो हांनाय जायो आरो माब्लाबा सान्दुंआव थिनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय जेनेबा ना गोथांफोरा गैया जायोब्ला जेनेबा ना जानो लुगैबा जोङो बि थिना दोननाय नाखौ मैगंफोराव होनानै जानाय जायो
अ नंगौना नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोन्थ'नो सानबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे माखासे खोथाखौ आंनिसिम बुंथिनाय बा मिथिहोनायनि थाखाय आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय नों थां
औ औ थेंकिउ साबायखर दे